औ औ खोनादों
औ दे जागायनोसै होनोमबा
ओ ओम
दे जों अबे मोनसेखौ आयदाखौ लानानै रायज्लायनो
अ जानाय लोंनाखौनो ट्रेडिसनेल जेनेबा गाननाय जोमनाय गासैबो गोलैगोन बेखौनो लानोसै दे
औ जानाय ट्रेडिसनेल दोरोंङारि होन्दोंना दे जायखिजाया गासिखौबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय
औ
दे जायखिजाया रायज्लायलांसै दोरोंङाआरोनि सायाव ना
औ औ
औ दे
ओम दे नों नोंथा कुइसनखौ नोंथा खालामदोलाय
दे दोरोंङारि औ दे दे दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनोब्लााथ लाम दंना बरफोरनि गेजेराव जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम नंङा होमबा
मोजां मोननाय ओंख्रिखा
औ दोरोंङारि ओंख्रिना बेयो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय दे नोंथां बेफोरखौ माबायदि संङो मायो गोदो माखासे नियमफोर दंमोन ना बे दाबो बेफोरखौ बाहायनाय जादोंना जायखि बेफोरनि सायाव एसे बुंलांदो दे
दोरोंङारि होन ओंख्रिफोरखौ
मस्लाफोरबो दंमोन ना बरफोरनि गोदो ओंख्रियाव जेनेबा मा संनायाव मा मस्ला होनांगौ औ
जोंनिख्रुइ थ' बेफोर ओंख्रिफोरखौ ओरैबायदि सङो जे ओ गिबिहाय आङो माबाखौ बुंगोन ओ अनलाजों दाउजों संनायखौ हेलौ ओ अनलाखौ दा जों गिबि ओं गिबि हाय माबा खौ ओ अनला अन-अनलानि सं आंनोम जोबा ओमफ्राय गिबियाव माइरं खौ दैयाव सोमबाय ओमफ्राय सोमनानै ओ जेब्लासिम माइरङा एसे गुरै जायो अब्लासिम दैयावनो ओम
औ नोंथाङा मबाइलखौ एसे खोमा खाथियाव लानानै रायलायबा मोजां जागोन
ओं दा खोनायाखै
खोनादों खोनादों माने मबाइलखौ खाथियाव लाना लायराय आरो
खाथियावनो लादों ओमफ्राय मबाइला साउनआ गोसा जायाखै नामा ओमफ्राय बेहाय सावन गोस
मिथिया आंबो होनो हाया खै हानायालाय लाउड जाया आरोना जानायालाय माने खोमायाव लाना लायरायबा जायो आरो
अ रायलाय
औ दे नोंथां बिदिनो औ औ खोनायाखै नामा?
गाननाय जोमनायनि बागै गासिखौबो बुंसै आरोना
औ दे दे बुंजायो नोंथां जेबो नङा
औ जायखिजाया ओमफायो औ खोनादों नों खोनायाखै?
खोनादों दे।
ओं जों गाननाय जोमनायखौ लाला ओ बर'फोरनि सिनायथियानो गिबियाव जाबाय दख'ना नङा होमबा ओ बे दख'नाखौ जों गोदोनि फ्राय नों मानियो आरो बर' फोरा दख आरो जों बे दख'ना खौ ओ बायदि रोखोम दानि जुगावथ' मिसिं जि मिसिंजोंबो बानायो आरो गोदोहाय औवाजों बानायनाय साल खुन्थाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ अ बे साल खुन्था ओम बे साल खुथनो साल खुन्थाजोंनिफ्रायनो खुन्दुं बायनानै खुन्दुं थुननानै ओ दानानै दख'नाखौ दानाय जायो गोदोहायनिफ्रायनो ओमफाय बे दख'नाखौ दानायाव ओ बायदि रोखोम रोखोमनि गाबफोर ओ गाब लाजायो जायो नोंनिबो गोसो गोमो गुफुुर बायदिसिना गोजाफोरबो जायखि जाया खालार लाजायो ओमफफ्राय बे दख'नायाव बायदिसिना आगरबो सरफादेरनो हागौ बे आग'रा जेरै दाउसा मोख्रेब गोदोनिफ्रायनो लाव बेगर बिदिनो फारौ मेगन बायदिसिनाफोर आगर दंलाबायो। बेफोर आगरखौबो होयो ओम बेफोर दख'नाया बेफोर जों दख'नाफोरखौ गावनो गाव दानानैबो बानायनानैबो गानो गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय बिदियनो उम आथिखालावथ' जों गासैखौबो नुनो मोनो ओ बिदिनो दख'ना आरो बे दख'नाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो आर'नाइ होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ ओ आर'नायाबो जों बर'फोरनि थाखाय उम देरसिन सिनायथि आरो बिजोंनो लोगोसे औ सिनायथि होयो आरो बेजोंनो लोगोसे उम जायखिजाया ओंख्रि ओंख्रिफोराबो जेरै ओ अनला दाउ सबायजों सबायजों साम' सबाइजों सबायजों दाउबो सङो जायो ओमफ्राय अमाजों नारजि होनबाथ' गासिबो जोंनि थाखाय मोजां ओंख्रि नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
उम बेफोर ओंख्रिफोरखौ खारै बेसोर मोनथाम ओंख्रिखौबो खारैजों ओ संनाय जायो आरो ओमफफ्राय बि बिदिनो जोङो उम बिदिनो बायदिसिना ना गुरनायफोरावबो जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल दा बिदिनो गासैबो गोलैयो औ औ
ना गुरनाय मैहुर खालामनाय हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं बुथुमनानै जानाय बे गासिबो बर'फोरनि दोरोंआरि ना
औ दोरोङारि बे बेबादिनो ओ औवाफोरखौबो जोंनि मोनसे दोरोङारि हिसाबै बाहायजायो मानो होनबा जों औवानिफ्राय गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनो हायो जेरैहाय बे जेखाइ खबाइखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
मिथिया नोंथां मिसि मानो होनबा बर'फोरनि जेनेबा मैहुर खामनो थांनाय ना हमनो थांनाय बेफोराव बाहायनाय गासिबो आगजु बेफोरबो बर'फोरा औवा औवा दं दफांनिफ्रायनो बानायोमोन
अ बे औवा गैया होमबा जोंनि आरो बे थाग्रा न'फोरखौबो खायफा औवा औवानि जेरावबो औवाया हेफाजाब होयो औवानि गोनांथि जायोना बेनिखायनो औवाखौबो अ दोरोङारियाव लाफानाय जादों उम ओमफ्राय नोंथाङा बे ट्रेडिसनेलनि बागै मा सोंनो गोसोबा सोंजाबावगोन
रायलायनांगौ आर ना बिदि सोंलाय माने जा मिथियो सानैजों रायलायनांगौ आरो ना बिदिबा मोजां माने सोंलाय फिननायल' खालामनाङा आरो ना नोंथाङा दा एसे सिगांआव होलांदोंमोन ना बर'फोरनि जेनेबा ट्रेदिसनेल द्रेस आरनायनि सायाव
औ आर'नाइ औ आर'नायाथ' दानिया औ
आरो आर'नायआव थानाय आगराथ' हाजो आगर ओमफ्राय आरो नायनि मोनसे गोदो बर'फोरनि दोरोङारि फोथायनाय दंमोन ना आरनायनि सायाव बर' फ्रा जेनेबा दावहा नांनो थाङोब्ला बर' फोर आइजोफोरा हरसेयावनो आर'नाइखौ दानानै माने दावहा नांगोन गावनि फिसायनि मोनसे औ गावनि हौवानि सिल सिल महरै बाहायनो औ माने हौवाया माने दावहायाव
अ दावहा नांनो थाङो जेनेबा जेन मोजां मोजां देरहाबोयो बेफोरनि थाखाय हरोमोन आरो
औ नेथाफना आरो
ओ आरो बे नों नोंथाङा नोंथाङा अनलाफोरखौ संनो रोंगौ ना रोङा
आंथ' ओंख्रिखौनो रोङा होनजायो आरोना नोंथां मानो होनबा बिदि आरोखि आ आरो बर'फोर आरो आरो दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सायाव औ गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथाङा दख'नानि खोथा बुंदोंमोन जेनेबा दख'नायावबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माबा आं आगर नुनो मोनो ओमफ्राय आरो आर'नाइयाबो बर'फोरनि गेजेराव आर'नाइनो दख'नायाबो हमना ला बेलेग बेलेग माबा थायोमोन ना मुं थायोमोन ना बे दख'ना औ
अ अ बिदि नेम दङ दख'ना थावसिया सिङावल' बे आवथि होनो जे बेखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायो दख'ना थावसि बेखौ हाबायाव बाहायनाय जायो खैना
जेनेबा बेयो मोन एसेल' खाालारनि जायो ना माबायदि जायो बेबो बर'फोरनि गेजेराव नियम दंना।
अ अ बि-बियो ओ गोमोबो जायो आरो गोजाबो जायो।
गोजा माने गोजा जाद्राया गोजा जाद्राया आरो ना। बियो मइेनलि बर'फोरनि दोरोङारि नेम बायदिय मैथा गाबनाय जायो आरो मैथा खालारनि।
गोमो ना
नङा नङा नोंथाङा मोननै दोंमोन नालाय मोनसेया गोमा जाबाय मोनसेया माने मैथा गाबनाय जायो आरो। मैथा खालारनि। मिथाखौथ' सिनायखायो खोमा बेबो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव मोनसे आरो औ
औ थाजों ना होनबाबोथ' जों
औ नंगौ एसे नांथागासिनो
उम बे मैथाजों नायाबो आं मोजाङैनो दङ
आंनाबो दं दंनायालाय दे नोंथां समाबो जाखासिगोन एसे रायज्लायबावद
औ बे ओ ट्रेडिसनेल होनबाथ' गासिबो गोलैयो आरो बे औवानिफ्राय जों बायदिसिना रोखोमनि आइजें आइला बानायनो हायो जेरै जेखाइ खबाइफोराथ' बेयो जोंनि मोनसे गोनां थार आइजें आरो बेफोरखौ जों ना गुरो।
बेफोरखौ बाहायनानैनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन आरो
औ औ
औ
उम
जोंना टपिकआ जोबहांनाय बायदि जाबाय आरो समाबो जासिगोन। नेक्सआव लोगो मोनगोन खोमा ना नोंथां होनबा? औ नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन होमबा।
अ नोंथाङा साबमिट खालामदों नोंथाङा साबमिट खालामदो होनदों।
दे दे